औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय नोंथां। औ माबोरै दं नोंथाङा।
दं नोंथां औ औ खोनादों औ आं दा सानदि मोज मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथां नोंथांजों दा बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों सावरायजागोन ना नोंथां।
औ औ सावराय जागोन दे नोंथां‌।
औ नोंथां बैसागु होनब्लाथ' जों बैसागु बोथोरावहाय रंजानाय जायो गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज' ज' हानजा जालायनानै जोङो गासैबो रंजानो मोजां मोनो। बैसागु बोथोराबो जोरावहाय खनसेल' जायो आरो नोंथां।
औ
औ बैसागुआव जोङो गासैबो रंजायो बैसागुआ बर'फोरनि गाहाइ रंजानाय फोरबो बैसागु रंजानाय फालिनायनि गेजेरजों हारिमुनि सोमखोर सावगारि बेरखाङो बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे गेदेर रंजानाय फोरबो बर' फोरा गोसो मोदोम जिउ होनानै बे रंजानायखौ उम मोसानो मोजां मोनो औ ओ बर' हारिफोरा बे रंजानायखौ अरायबो खुंबोगासिनो दं। गावनि हारिनि आंगो होननानै
औ
ओ गोदो गोदाय बर'फोरा हारिनि गोनां बे रंजालि बैसागुखौ दानसे यालागै खुङोमोन होननानै खोनायोमोन
औ
ओ नाथाय दानि जुगावथ' जोङो सान्सनियालागैल' खुंनाय जायो आरो बांसिनानो
ओं।
उम ओ बोथोरा थाङो हालो दैलो समा थाङो खोन्दो खोन्दो। सम थांनायनि लोगो लोगो मिथिंगानि महराबो गुस्लाय बोनो हमो। लोगोसेनो बोथोराबो सोलायलाङो बैसागु बोथ थोराव बिलाइ गोरलै गोरलै खिलियो बेजों जोङो मिथिंगानि महरखौ समायना रमायना नुयो। ओ गोदो दान से हालागै खुङोमोनब्लाबो दा सानस्नियालागैल' खुंनाय जायो आरो। आरो गोदो गोदाय जों खाम, जथा, सिफुं, सेरजा गंगोना, हारमुनियाम, ठल लानानै दख'ना गोमो फालि गोजा आर'नाइ फालि ब्लाउस गोजा आरो खानाइ थफायाव बिबार आरो हौवासा फोरा गामसा आर'नाइनि गाननानै आरो गस्ला आर'नाइ बिदि गाननानै जोङो समायना रमायनायै मोसानो थांनाय जायोमोन। नाथाय दानाथ' बांसिनानो जोङो बिदि खाम, जथा, सिफुं, सेरजा लानानै बारा मोसा साबांनो नागिरलिया बांसिनानो बक्स लानाय जायो आरो दानि जुगावथ'। आरो बेफोरखौ जोंना लाजोबा लाबाबो बिदिनो ठल बिदिखौल' लानाय जायो आरो। ओ बिदि गासै खौबो लाना मोसायोब्लाथाय जोंहा मोजांसिन जायो साबसिन नुनाय जायो।
औ
आरो बैसागु बोथोरावहाय बैसागुनि सिगां सिगां जोंहा मोसौ थुखैनाय जायो। मोसौखौ जोङो दैमा दैसायाव थुखैनो लांनाय जायो।
औ
ओ दिग्लिलेवा इदि ओ फान्थाव हालदै बेफोरदि लानानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो। ओ बैसागुनि सेथि साना जाबाय मानसि बैसागु। ओ फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां जोङो गोथार बाथौखौ सिबिग्रोनाय जायो बेनि उनाव हाय जोङो बिमा बिफाखौ खुलुमनाय जायो आरो। ओ जाहाथे जोंखौ मोजाङै मोजां थांना थानायनि बोर होयो।
आरो थैलांनाय न'खरनि फोलेरफोरखौ ओ गोसखांनानै जोङो ना बेदर एवनानै बावनाय जायो आरो रंजालि बैसागुआव ओ जुलि जागोदानफोरा फिसाय खौ लानानै जों बिमा बिफानि न'आव आलासि जाहैनाया जोंनि गोदो गोदायनि खान्थि। आरो दाबो जोंना बैसागु बोथोरावहाय ओ बिमा बिफानि न'आव आलासि सि जाहैनाय जायो आरो। ओ गामिनि बोराय बुरैफोरा बिदिनो न' न' गिदिंनानै ओ बेदर जोङो फुंखाजों संनाय मैगंजों ओ जौ लोंनानै फैयो आरो न'खर न'खर।
औ
ओ बैखालि बेलासि समनिफ्रायनो खायसे खायसेया मोसानाय जायो। बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गावबा गाव हानजा हानजा जालायनानै ज' ज' मागिलायो। सेंग्राफोरा खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, ठल, थरखा आरो सिख्लाफोरा गंगोना, जाबख्रिं लानानै जोङो बैसागुनि बायदि मैया मेथाइ खननानै ज' ज' समायना रमायनायै ओंखारनाय जायो रंजालि बैसागुआ स्नि सानाव जोबो। ओ बर'फोरा बैसागो बोथोराव ओ बेमार आजार खारो होननानै गोखा गोखै फिथाइ सामथाइ मैगं गोबाब बायदि मैया रोखोमनि खानानै संजायो बेफोर जादों फुंखा बेसर दाबा थालिर फस्ला दिंखिया थाराय गाज्लि रायदों बिजौ जोङो बे फोरखौ संजाना जानाय जायो आरो बैसागु बोथोरावहाय। जाहाथे जोंनि बेमार आजारा जाया होननानै बेमार आजार खारो होननानै ओ गोजामखौ नागारनानै गोदान बोसोरखौ जोङो गाहामै मोननो हास्थायो बेनि उनावनो गामिनि बोराइ बेन्थ' गासैबो दौरिनि न'आव ज' जाहैयो बेवहायनो जयै थांनाय बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोननो अबंलावरि आनान गसाइनियाव बोर बिना लानाय जायो आरो गोदान बोसोराव अन्नानै मोननाय ग्रोम ग्रोम रायजो मोनजानो थाखाय आरज गाबनाय जायो। ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला हानजा जानानै गामिनि न'खरफोरनिफ्राय दानलायै लायै फैयो बिदिनो मोसा मोसा बिदिनो बैसागुआ सानस्निहालागै सोलियो आरो खैदां खैफोद लोमजानाय साजानाय गाज्रि मोदायनिफ्राय बारग'नो थाखाय आरो ओ गोदान आरो लोगोसे रांखावरि मानसि दुमसि आरो फिसा फिसौनि थाखाय हांख्रायनानै बैसागुदानाव बायदि बायदि मोन थोर आरो गुबुन गुबुन आसार खान्थिजों थान फुजाखौ जयै होनाय जायो। गामि गामि होनाय जायो आरो
उम
औ बैसागुनि सानस्नियाव बयबो गसाय थानायाव ज' जायो। बर'फोरा फोथायोदि उम बोसोरनि फ्राय सानावनो नांज्लायनो खमज्लायनो मोना होननानै नांज्लाय खमज्लायोबाथाय ओ बोसोरनि अराय सानावनो नांज्लायै खमज्लायै थाङो होननानै फोथायो। बेखायनो बे गोथार सानावहाय जोङो रावजोंबो नांज्लायनो बोराबलायनो हामा आरो
उम
औ ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय बेैसागुुन बागै
औ नोंथां नोंथाङा ओ सरासनस्रायै बैसागोनि बागैथ' फोरमायखाबाय थेवबो आंबो आंनि थौले मेलेमजों मोनदांनो हानायखौ आं जोंनि ओनसोलावनो नुनायखौ आंबो एसे फोरमायना होनोसै बिदिब्ला ओ जोङो बैसागु होनोब्ला जोङो ओ सैथो दाननि लास्ट सानखालि जोङो जायखौ दमासि मोसौ मोस सौनि बैसागु बे खालि बे सानखालि मोसौ थुखैनाय जायो आरो बे मोसौ थु खैनायाव जोंनो गोबां ओ बुस्थुफोरनि गो ओ गोनांथि जायो जेरै लाव फान्थाव दि ल्गिलिथि फाट हालदै बेफोरखौ जोंनो नांगौ जायो आरो थाराय बिदिनो जों फुङावनो सि खारनानै मोसौखौ थुखैयो आरो गासैबो ओ जाय जाय न'खराव मोसौ थायो बेफोरो गासैबो बे नियमखौ बोसोरावहाय खोनसे फालिखायो बेनि लोगोसे जोङो बेफोरखौ लाव फान्थावफोरखौ जोङो मालाबो बानायो फागोसे माला बानायो आरो फागोसे मोसौ थुखैनायाव बाहायो आरो बिदिनो जों माला बानायनानै बेखौ थुखिखाङोब्ला जोङो मालाखौहाय बारान्दा आखसालिफोरावहाय बा मोसौ गोलियावनो जोङो थेबनानै बा आलायनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो
औ
जोंनि निफ्रायनो जोङो मोनसे सल'बो खननाय खोनानो मोनो आरो बे सल'आनो जाहैबाय अ लावज फानथाव जा बोसोरे बोसोरे देरलांबायथाय बिदि सल'खौ खोनानो मोनो आरो बिदिनो जोङो मोसौखौ थुखिहांब्ला आरोबाव ज जोङो थावजों आरो हांगार हांगारजों जोङो ओ खायफाखौ फोथाबो फोननायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो बे सानखालि मोसौखौ हगारना हरो आरो जोङो ओ गोदान पागा जायखौ दिरुंबो बुङो बे दिरुंजोंहाय जोङो मोनायाव बे गोदान पागाजों बे मोहौखौ जोङो खायो आरो बिदिनो बे सानखालि जोङो गोखा गोखै जोङो एसे हाग्रानि मैगं जेरै ओ फुंखा धिंखिया थालिर फसला आरो खान्थाल गोरलै बेफोरखौ जोङो ओ संनानै जायो आरो जाहाथे जोंनि देहा सोलेरा जेबो बेमार आजार जाया ओ बोसोरा मोजाङैनो बारलाङो बेखौ साननानै जोङो बे फोथायनायखौ लानानै जोङो बे सानखालि ओ जानो नाजायो आरो हानायमानि बिदिनो जोङो मोसौ बैसागुखौ मो जाङैहाय ओ खेदाइ हरो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया एक थारिख बेनि ओ सानसेनि उनाव जोंना एक थारिख जायखौ मानसिनि बैसागु मान सि बैसागु बुंनाय जायो बे मानसि बैसा खौ खालिबो जोङो फुङावनो मानसिफोरा सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां ओ आनान गसायनायाव बोर लानानै ओ मोजाङै बे साना बे बोसोरा मोजाङै थां थों होननानै जोङो मोजाङै आर'ज गाबनानै जोङो बोर लायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि खाथि खालायाव थानाय मानसि गेदेर जोंनि स्राय बैसोआव गोदेर आबै आ आबै आबौमोनखौ खुलुमनो थाङो आरो जों गोदोनिफ्राय मान लायो आरो उन्दै खौ जोङो अनो बे बैसागुआव गासैबो ओ गोदोनिफ्राय बोर लायो आरो उन्दैखौ अनो बिदिनो जोङो एक थारिकनिफ्रायनो बे बैसागु आरो दुइ तारिख तिन थारिकनिफ्राय जोङो मोसानाय खौ गामि गामि मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो बे ओ बिदिनो जोङो बैसागुखौ बिदिनो खुंनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बैसागुखौ जोङो जयै सेंग्रा सिख्ला बोराय बेंथ' गासैबो जोङो जयै बा दल दल जानानैबो मो सानायखौ नुनो मोनो गामि गामि हाबनानै न'खर न'खर हाबनानै जोङो जोंनो जा एसे एनै रां अननानै हरो आरो माइरं दैरं बेफोरखौ हरनायखौ जोङो लास जोङो दाथ' स्नि सानसिमल' मोसायो होनबाय नालाय नोंथाङा बिदिनो जोंनि बो स्नि स सिमल' मोसानाय जायो बिदिनो जोङो जों स्नि सान सानखौ मोसाखांबोला जोङो लावखार ओंखाम जायखौ खाना होननायबो बुंनाय जायो बे खानाखौ जोङो जयै जायो आरो बेनि अनगैबो जोङो बैसागो बोथ बोथोराव दानिया जोङो फांसन खुंनाय नुनो मोनो गामि गामि बे फांसनाव मोसानाय बा बायनाय गेलेनाय रंजानाय गोबां खालामनो खाबु मोनो बेनि बेनि जाहोनाव जोङो मोसानो गोरों बा जोङो स्टेजाव गाखोनो गोरोंबा जोङो खा थानाय जोंनाय बिदि बेखौ खाबु मोनो आरो जोङो बिदिनो जोङो बैसागुखौ मोजाङै हगार हरो ओ बिदिब्ला समा जोंना जाथ'बाय नोंथां दोन्थ'जासि ना उ उनाव रायज्लायनो मोनगोन होनना आसा थाबाय नोंथां
औ गोजोनबाय नोंथां
औ दे।
औ।